अ खोनादों ना? ओइ गुद इभि निं लोगो
आं नोंजों माने इदिनो एसे माबा माबि बाथ्रा रायलायनो फन हरदोमोनलै
अ अ अ मा बाथ्रा
बिजि नामाब्रा?
बिजि नङा आं नै बुं मा बाथ्रा
ओ र' बावलायलांबायसो माबा मा होनो नोंसोरनि खि माने ओइ मायबा मायबि इदिनो मायबाफोर फुजा जायो नामा?
मायबा माय फुजा अ माने बेलेगफोराव जायो फुजा आरो जोंनियाव माने एसे बेलेग इउनिक टाइपनि
अ माने एसे फुजाफोरनि बागै मि थिनोलुगैदो आङो।
आतसा अ जोंनिथि मोनसे फुजा जायो खिन्थु आं इ फुजाखो बारा माने माबायाव खोनाया मोनसेल' नङा मोननै खोनायो आङो बेलेगफोरनियाव बांद्राय खोनाया आरो आं जोंनि साइडथिल' खोनायो। माबा मानोइखो हलियाव जे हलि आव नोंसिनाव हलियाव फुजा जायो नामा माबा देवल होननाय फुजा जायो नोंसिनाव?
ओ जोंनिया माने जोंनि गामियाव जाया ओमफाय ओइ नेपालि जोंनि खाथियाव नेपालि दंसोगारोना ओमफाय इसोरनि गामियाव जायो खोमालै आंबो बारा ताल लालाय लाङा।
अ जोंनियाव बे हलियाव देवल फुजा जायो। हारसाफोराबो खालामो जोंनियाव बर'फोराबो खोलामो माने। मोननै बिराद गिदिर गिदिर जायो आरो जों गामियाव माने हारसाफोरा एक्सट्रा बिसनाबो बिराद गिदिर जायो ओमफ्राय आरो बर' फोरा जोंनिया बर'फोराबो मोनसे गिदिर गिदिर एखे आरो मन्दिरफोरनि स्टाइला आबो एखे मानोबा मिथिया आं खिन्थु एखे खार लुनाय स्टाइलाबो एकदम बेसे गोजौ बेसे गाहाय डिजाइनफोराबो सब एखे। माने एखेयानो नालाय। हो? हारसाफोरनि माने बर'फोरनिलै जेनेबा माने मन्दिरफोरखो सोरबा सोरबा बेलग बेलग तायेपनि लुयो ना। खिन्थु माने सेमखा डिजाइनाबो न'नि डिजाइनल जेनेबा मन्दिरनि डिजाइना ओमफ्राय रा राधा कृष्णखौ फुजियो नामा? मा बिदिनाय खोनादों आङो आं बांद्राय मिथिया आगोलसो उन्दैयावसो थाङोमोन आङो दानिया बिदि थांनायानो जाालाना। ओम इदि खोनायो आरो माखौ आं एक्जेक्टलि माखौ फुजियो बारा मिथिया खिन्थु खोनानायाव आं राधा कृष्णखौनो फुजि होननाबायदि खोनादों। बिदि फुजा जायो आरो जेन हलि दिना फार्स्ट माबा खालि फावका फावखुवा फुननायनि सिगां मा होनो इखो कालार फोनायनि सिगां बेनि सिगां सानसे सिगां माबा जायो गन जायो माबा दिखाङोलै माइनाव दिखाङो माइनाव दिखांनानै निफ्राय फुजा जायो साननै जोंनिथिं सानथाम मालाबा सानब्रै बिदि जायो आरो।
औ माने बोसोराव खनसे ना?
हलि हलि दिनावनो जाखायो माने हलियानो हलिनिनो बुरजाखायालै ओ। इनिफ्राय आरो मोनसे जाब बावो नोंसोरनिथिं जायना जाया गपाल फुजा होननाय खोनफेराखैना जोंनिथिं बिराद गिदिर जायो। गपाल फुजाया होनदो।
माबायदिलै गपाल फुजायालाय?
बा मा होनो इखौ इयावबोथ' माखौ बुजियोबाथाय आं मोजां मोनथियाखै। खिन्थु बे हारसाफोरनिसो हा हारसाफोरासो ओम हारसाफोरासो फुजियो बिराद ओमफ्राय आरो बिराद मानियो आरो बे मन्दिरखौ जोंनिया। जोंनिथिं जाय माने जि बियो इखोनो मोनो इदि बुङो आरो मानसिफोरा माने उमफ्राय बिराद गोदोर गोदोर फाथि आरो ओ मालाबा एकदम खपप्तासे इदिनो दस दिन गाहाम जायो। दा बिदि उम माबा उम
दोङोना
अ अ मन्दिर दोङो अ अ मन्दिरा अ मन्दिर गिदिरनो मोनदिर दंखायो ओमफ्राय इयावनो बोसोरफ्राव बुरजा जायो आरो एखदम माबा परदा सदा परदाथ' लाबोना लाबोआमोनथाय माबा लाबोलोय मिना बाजार जि होनो मिना बाजार लाबोयो अ इफोरखो लाबोयो सिंगार सिंगार लाबोयो मोसानाय कम्पिटिसन जायो। गान खननाय इफोरदि जासोयो हारसाफोरनि हारसाफोरासो फालियो आरो फाथियो आरो इखो बांसिन माने मिक्सआनो बर' हारसा किन्थु माने मेएनलि बिसोर फुजिनाय फुजाया माने इसोरनि खोमालाय हारसाफोरनि बायदि मोनो आं। माखो फुजिबां उम मोजां मिथिया। किन्तु बारा एमानबो थाङा आङो गोब्बाव गोब हरसे मालाबा खेबसे थांनाय जायो मिथिया इदि ओ ओंखायनोथ' गुरखिया फुजाबो होनो जोंनिया इखोनो गपाल फुजा हो माने इयाव ना माबा इ हारसाफोरा जि माबायो औवाजो जि माइबा पुजा बानायो जि औवा खो माबानानै फुजिनानै औवा औवा खानाय इदि माबा होनानै जि फुजियो मोनसे बैसागुआव जि
बबेयाव औवा खायो?
औवायावलै औवायाव मा होनो इखो खानाय सानाय माबा अ जि खानाय खानानै जि माब बेयो अ बिदि फुजिनाय खोमालै इयावबो। आं इदि सानो इदि बायदिमोन नो आङो मिथिया माबा? मानो इदि गानसै दस' माबाफोरा गाननायफोराबो। फुरा गुफुर गुफ बो गानजोबो ओमफ्राय। इदिनो फुजियो खोमालै मोजां मिथिआं मा दोङबा माबायाव थांना नायबासो मिथिगोन। मानि मुरथिया माबा ओं थांनांगोन।
र' मिथिना लाबाय ना।
ओं ओं औ थां मालाबा जि गिदिर जाखायो। उम ओमफाय नोंसिनि ओं नोंसनिथिलाय मा नोंसोरनिथिलाय मा मा फुजा जायो?
जोंनिखि इदिनो पुजाफोरा इदि जायालै जोंनिखि बांद्राय। माने जोंनिया गामियाबो फिसाना ओमफाय इदि पुजाफोर माबाफोर इदि खालामनाय गैला आरो जोंनिया बर' गामि माबा नोङा इदि गुबै नोङा हारसा गामि गेजेर ओमफाय ने पालिफोरनि गेजेरावसो माने ओंखायनो इदि एक्सट्राके बर'नि बांद्राय पुजा इदि खालामनाय खौनो बारा मोनला। ओइ माबाया जायो खिन्दु फेला ह हगारनाय ना मायो। गामियाव जि ओइ गामियाव जि माने माबा मोदाय होसोनाय नामा
भुटान फुजा फुजायावनो जायोना इयो बयनाबो। उम मोदाय हो
माने गणेशखौ फुजा होयोमोन जोंना जमा गामियाव हाग्रायाव हाग्रा गेजेराव थांनानै माने गामिनि गोजा जमानो माने इदि उम आ दुलुर हा बायदि बानायनानै माने इयाव गणेश फुजा होयोमोनलै जोंना। जोंनिखै मैदेर फै ओंना ओमफ्राय आगोलो फोथायोमोन आरो मैदेरखो इदिनो जोंखो नस्थ' खालामा होननानै माने गनेश फुजा होयोमोन मोजाङै। इखोल' माने मोजाङै होयोमोन जोंनि गामियाव। ओमफ्राय दा इदि खोबो माने बारा मोजाङैनो होला। दा माने गामि गेजेराव बा थु गुमना दोनदो आरो।
अ होमबा होमबा नोंसिना बाथौ फुजाबो जाया?
इदि इ गणेश फुजा बायदियावनो बाथौ फुजा इदि जानाय बायदि मोनदों आङो बाथौ फुजा
बाथौ फुजायाथ' एक्सट्रा माबायावसो जाखायोना जानुवारि टाइमावसो जायो।
अ होमबा जोंनिया माबाला खोमा मा होनो इखो गणेश फुजाखौ हो ला‌ खोमा।
टुइनटि सेभेनाव जायो जानुवारिनि टुइन्टिसेभेन मोन खोमा सेेखेण्ड मंगलाराव। जाखायो सबबावबो एखे जाखायो।
अ होमबा जोंना गनेश फुजाखौ होलादे इयावनो जमा खालामबाय माने मोनसे बाथौ गु दुमना दोनदो आं सानबाय थादोमोन खि इयाव गणेश फुजाखोसो होयो होननानै माने गामियावबो बारा थानाय जाया ना मोनलानो माने फुजाफोरखौ ओंखायनो मिथिलानो मा मोनसेखौ होयो।
जोंनिजो बुहुत बुरजा जायो किन्थु आङो माने थांनायानो जायाना ओंखायनो बारा मिथिया आरो बुस्टुखो सय फुस्लि हाबाफोराबो जासोयो। खेराइ मा होनो इखो उम
फुसलि हाबाखो आं बिराद नायनो लुगैदो।
आंबो नायनो लुगैदो जोंनिथिं जायो खिन्थु आं थांफेराखै। ओम जायो थां अ थांगोन दे ओंखायनोथ' आंबो नायनो लुबैदो। उम बिराद मैइ माबा मोननि जासे जोंनि लोगो खासे दोङो इसोरनिथिंबो‌ जाहोयो। ओ ओ थांगोन दे थांनांगोन मोजां जायो माने बिराद माबाफोरखौ फुथ्ला बानायलायनानै मानसि बानायलायनानै माबायोनो। हौवा हिनजाव बानायलायनानै साखोनो ना थालिर फस्लाखौ इदि बानायोनो जोंनिथिं माबा मोनसेखौ बानायबा मिथिया आं थांफेराखै सानसेबो माने जोंनि ओम जोंनि सबायाव जायाना जोंनि एसे दाबसे सभायावसो जाया मा होनदों नोङो?
माने मुरथि बायदि खालामनानै बिदि खालामनाय नुदों।
अ अ सोरबा सोरबा जिगाबखौ बानायो ओम सोरबा जिगाबखौ बानायो सोरबा थालिर फस्ला बानायो। सोरबा हाखौ बानायो बिदि गावबा गाव अ अ बासायो बिदिनो नेम दोंसो अ नेम दंसोयो माबा माबि
ओम
ओम आरो इखौबो नायनो लुगैयो आङो माबाफोरखौ खेराइ होनायफोरखोलै ओमफ्राय आरो दौरिनि अ दौदिनि मोसानाय दौरिनि जाखांनाया मा होनो ओमफ्राय बेफोरो आरो बे माबा खामाव बारखोना मोस खानाय थुंग्रियाव गाना मोसानाय बेखौ नायनो लुुबैसयो आङो। थायो फेसबुक फोरावसो खिन्थु माबायाव माबायाव रियेलाव नुफेराखै। बेहा आं फेसबुकफोरावसो नुयो।
माने क'क्राझार साइडखि जाय ओमफ्राय उदालगुरि साइडखिजाय जायो होन्नाय खोनासोदो आङो माने
अ अ जायो खोमा जायो। औ।
मायबा इदि साउनद खोनादों नामा?
मा साउनखौनायो?
खोनायाखैना।
म साउन?
जों माने माबायाव थायोना एसे ओमफ्राय बिदिनो दावराव खोनादों नामा? सानदां।
मा बेलेग?
थायो माने।
ओमफफ्राय एसे दावराव खोनादों नामा सानदों आं।
आंनि खौ खोनादों नों दाउराउ?
ओमफ्राय मा मोनदोंमोन बा आंओ?? बावबाय।
बुरजानि माइ बाथ्रा होनदों मोन नोंओ।
खेराइ।
अ अ खेराइ। नोंसोरावथ' बेखौथ' जाखायाना? मा होनो? बेखोउ जेनेबा। एकको‌ पूजा जाया नोंसोरनि थिं?
माने जोंनि गाम गामियावबो जाखाया, ओमफ्राय जोंनि गामि खाथियावबो जाया माने जोंनियानो ना जायगाया ओरैबादि माने, हाजो खाथि जोंनानो लास गामि इनि फ्राय माबा सावथालफोरनि गामि दं दैमा खाथि हाग्रा गेजेर। मैदेर फैलाबायो जि
बो दोङो?
जोंनियाव दैमा गिदिरथार मोनसे दोङो। जोंनि गामिखौ फास्ट मोनग्रोयो। इनि उनाव सावथालफोरनि गामिया। हाजो नांजाबनाय ओमफाय। इदिनो बे हाजोआव नांजोबनाय ना ओमफाय। मोसाफोर फैनानै माबाफोरखो मा होनोयो? बोरमा मोसौ इफोरखो जालांबाय। थाय इसोरनिखो बिसोरा फैयो जोंनि खिनियाव फैया खिन्थु इसोरनि खिनियाव फैयो।
ओ जों जोंनिथिं फैयो खिनथु मो साहाथ' इदि खोनाफेराखै। खाननैसो हालला जादोंमोन खिन्थु मोसाफैनायनि दा गैथ'वा मैदेरा खिन्थु फैयो दानिया।
अ जोंनावबो फैयो खिन्दु मैदेरा। ओ मा होनो? दोनथ'नोसै दे मालाबा रायलाय
अ दे होमबा दे